औ खोनाबाय? औ खोनाया उम।
आं नोंजों माने जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जि मुलि बाहायनाय बेखौसो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन।
अह।
औ औ नोंसोरनिथिं दासिमबो माने जोंनि बर'फोरा मा मा दोरोङारि मुलि बाहायो मा मा मिथिंगानिफ्राय जि बिफां लाइफांनि जि मा मा मुलि बाहायो बेखौसो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंसोरनिथिं मा मा मु लि बाहायो दासिमबो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
उम। हागोन हानायालाय एसे आं मिथिनायखिनिखौ।
दे होमबालाय एसे फोरमायना होदो दे मा मा मिथियो मा मा मुलि बाहायो नोंसोरनिथिं।
जोंनिआथ' आं नुनाय बायदिया बिदिनो लोमजाबा मानामुनि थुलुनसि ओमफ्राय मा होनो खांसिसा बिदिखौ सिफ्लेनानै रोसि लोङो ओमफाय खायसे ओंख्रिबो संना जायो आरो।
औ औ।
ओ आरो गगा मोनबा गगा मोनबाथाय ओ सामब्राम गुफुरजों थाव ओमफाय गरम मस्ला ना मा होनो बे गोसोम गोसोमखौ सिफ्लेना बेखौ ओ गथ'फोरनोबा मा होनो थालोआव फुननानै होयो आरो आरो आथिं आफा थालायावबो नानानै होयो गन्थंआव खाफालाव बिदिनो नाना होयो। बेयाव गथ'फोरनियाव बे मस्लाखौ इउस बाहाया ओमफ्राय आरो बिदिनो मा होनो गुजु गुजु योब्लाबो थुलुनसि बेरेमोदै बेखौ फुदुंनानै लोङो आरो बेखौबो सामब्राम गुफुर थाव थाव गुबै बेखौ बाहायो
औ
ओमफ्राय उदै सायोब्लाथाय ओ सुमफ्राम बिजौ ओम जोंनिथिं बिजौखौबो बाहायो बेखौ सिफ्लेनानै लोङो आरो आरो मोनसे हाग्रा दंबावो आं मुंखौ मिन्थिला दुब्रि बिलाइ बायदिनो एसे गेदेरसिन जायो आरो बे
औ
बेखौबो सिफ्लेनानै लोङो आरो
औ
ओम आखाइ आथिं बौवोब्लाथ' मा होनो थुलुनसि बिलाइ दुब्रि बिलाइ मानामुनि ओमफ्राय हाग्रायाव मा मोनथाय बे मोनग्राया
उसुमैखौबो होयो लेवा बेन्दोंफोरखौबो होनाय जायो आरो आथिं आखाइ बौबा थै होबथानो थाखाय
औ आरो मोनसे माबा माबा मोनामदारि ना माबा
औ औ।
बेखौबो सिफ्लेनानै होयो आरो।
औ।
आरो मा मा दंबावोमोनथाय बिदिनो ओ मा होनो मेगन मेगनफोर एसे माननायफोर जायोबाथाय दाउदै फुलखौ सिफ्लेनानै मेगनाव फुननानै होयो आरो माननायफोर जायोबाबो बे गोखा खांसिन माबा खानसिसा नङा मा होनो अ सिरु सिथा बिलाइ बेखौ सिफ्लेनानै लोङो आरो। ओमफ्राय फातगाजा बिलाइफोरखौ लोङो
उम।
बिदिनो बाहायो आरो माने जोंनिथिं जा मोनो बेखौसो बाहायो नालाय ओ
औ
गुबुनाव गुबुनाव बेलेगबो बाहायनो हानाय जोंनिथिं बेफोरखौ मोनो नालाय बेखौनो बाहायो आरो
औ
दे नोंसिनिथिं मा मा बाहायो एसे खोन्थादो आंनो
जोंनिथिंबो बेबायनो बेबायदिनो आरो। थै बन्द' खालामनायाव जेरै नों बुंदों जै खांसिंसिया थुलुंसि दुब्रि हाग्रा उसुमै लेवा बेन्दों बेफोरखौनो बाहायो जोंनियावबो आथिं आखाइफोर बौबायायोब्ला थै होबथानो थाखायफोरखौ सिफ्लेनानै बौनाय जायगायाव लागायनानै होयो आरो ओमफ्राय बिदि दोरसोन बेरो जे मानसिनाव दोरसोन
औ
बे दोरसोनफोर बेरोब्ला माने जारि जारिखौ सिनायोना
औ मिथियो
जारिनि फिथाइ जारि बिलाइफोरखौ माने सावसुब्लानो हामोलाय हामो आरो बेखौनो सावस्रु होयो माने
हेल' औ ओमफाय खिनाय खिनाय जायो खिनाय जाबाथाय नारें आसि नारें आसि थायो ना नारेंथ' मोननै मोनथाम रोखोमनि थायो बे नारें आसिनि रोदाखौ देग्लिनानै लोङो आरो लोंनांगौ माने जोंनिथिं लोंहोयो आरो थालिरनि बेनि खान्थि थायोना बेखौ असननानै लोंबाबो हामथारो आरो माने
ओं जोंनिथिंबो बाहायो बाहायनो
थालिर आथियानि फिथाइखौ जायोब्लाबो हामो खिनाय जानाया मोजां जायो ओमफ्राय थाइजौ मादालिफोरखौबो बाहायो बेयाव देग्लिनानै जायो माने ओम ओमफाय खिनाय जाबा
थालिर मैथिंखौ
औ थालिर मैखुनखौ थालिर मैखुन आरो थाइजौ मादालि जि थायो बिनि गोरानखौ माने देग्लिना जाया जाबाथाय हामो माने खिनाय जानाया औ ओमफ्राय सुमफ्राम बिलाइनि गोरलैखौ नों दहाय होननाय बायदि बेखौबो जायो ओरैनो सावसोबो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा देग्लिनानै माने बिदैखौ लोङो माने
बिदि बेजोंनो उदै सानायाबो हामोनो हामो ओमफाय खिनायाबो हाम खिनाय जाबाथाय खिनाय जानायाबो हामो
ओं
औ आरोे बिगुरनि जे बेमार थायो खुरु माबा माबि थायोना
औ
बेफोरो बेफोरो जाबाथाय माने थुलुंसि बिलाइखौ देनानै माने बिदैखौ फोननानै लायो आरो जेनेबा बबावबा मोनसेयाव बिदि खुरु थायोबा बिगुरनि बेरामफोर जायोना माननाय मान लुनायफोर जायोना बेबायदिबाथाय बिदिनो थुलुंसि बिलाइखौ देनानै माने बिनि बिदिखौ जे जायगायाव मानदों बे जायगायाव माने फुननानै लायो आरो।
उम
औ आरो दुब्रि हाग्रानि दुब्रि हाग्रानि बे रुनाय दुब्रि हाग्राखौ जुदि रुनानै दै बे दै रुनाय दैजों दुगैयोब्लाबो माने मान लुनायफ्रा हामो आरो आरो बे मानलुनाय बेमार बेरामफोर जायोबा मानसिया निम बिलाइफोरखौबो थावजों एवनानै माने थावखौ गुसु खालामनानै माने मोदोमाव फुनो जोंनिथिं बेबायदि बाहायो आरो
निम बिलाइखौबो रुयो खोमा रुनानै बेजों दुगैयो।
ओं रुनानै रुनानैबो बेजों दुगैयो थुलुंसिफोरखौबो रुनानै दुगैयो। आरो गारायफोर जायोना एफा एनै बायदिसिना बिदिनो गुग्ला जानाय आथिं दिगुन जानाय दै गाज्रि गाबा
उम
बेफोरबायदि जाबा माने बेफोरखौनो बाहायो आरो। जेरै बेंसु बेंसु बेमार बेंसु बेरामा मोदोमनि बिगुराव जायो माने।
अ
सबखा सबखायाबो गुस्थि गुस्थियावनो जायो बेफोरबायदि बेमार बेराम आजार जायोब्ला माने ओ बै मानिमुनि थायोना
उम
मानिमुनि फिसा गिदिर मोननै थायो बिनि फिसा फिसा गिदिर मोननैखौ बाहायजायो सना फुलि, रुफा फुलि इन्दि बिबार, बासिखा बिबार, ओमफ्राय बेसंगालि गोजा थायोना, बेसंगालिखौ सिनायो?
ओम ओहो मिन्थिया आङो।
ए बेसंगालि एसे गोजा गोजा जायो बारा गिदिर लाइफां फिसा फिसा जायो। बेफोरखौबो माने एवनानै माने हाथ'फ्ला खालामनानै फुननानै होयो आरो होमबानो हामो आरो
अ
ओ बे आथिं आसि गोथां जानाय बे आसि गोथां जायो जे
उम उम
बेफोरबायदि जाबाबो माने बै जोंनि सिजौ दालाइ सिजौ गैया दालाय सिजौ दालाइखौ माने हास'नानै बिनि गेजेरनि मा दाखौ माने गारनानै आसियाव सोनानै लानांगौ माने आसि गोथां जाबाथाय
उम
ओम बेफोरखौ सोनानै लायो होमबाना हामो ओमफ्राय आरो थास' गोसोमनि बिगुरखौबो माने आ आसियाव खानानै लाबाथाय माने हामो आरो।
ओम
ओम आरो ओ नारि बाग्रा जानाय नारि बाग्रा जानायफ्रावबो जोंनिथिं बांसिन उदासि बिलाइ गांथाम, सफारि गांथाम गांब्रैसो ओमफ्राय सफारि बिजौ, सित्रा बिदिनो थाइसुरि थाइसुरिखौ सिनायोना थाइसुरि थाइसुरि बिगुर आमलाय बिगुर ओमफ्राय बिदिनो ओ हाग्रानि माने हाइजें गासैखौ माने देनानै माने फुदुंनानै ला फुदुंनानै माने फोनना लानांगौ माने।
उम।
अब्लानो माने उथुमायाव जे दुखु मोनना दुखु मोनब्ला माने नारि बाग्रा बेमार जायोना बेफोर माने हामथारो आरो।
उम
औ बेफोरखौ जोंनियाव दासिमबो माने बाहायो। औ बाहायो आरो। एमाव ओमफ्राय बेगननि मेगननि बेमार जाबा माने बै थुलुंसि बिलाइ फ'दिना बिलाइ बेफोरखौ माने मेगन माने सोबनानै लायो माने ओ सेबनानै लायो माने देग्लिनानै बिदैखौ।
उम।
औ आरो बिदिनो फक्तिया बिलाइ बेफोरखौ माने रुनानै बिनि उखुन्दैखौ माने ओ रुनाय रुनानै जेनेबा रुुबाथ' उखुन्दै गगोन नालाय अरजों बे उखुन्दैफोरखौ मेगनाव माने नांहो फोनांनानै फोनांनानै होयो माने। होमबानो माने बेफोरो हामो आरो। औ बेफोरबायदि जोंनाव दासिमबो बाहायो माने।
उम।
औ गगा मोनब्लाबो बेनोसै दहाय नों बुंनाय बायदिनो।
ओं आंथ' नों होननायनि खायसे लाइफांफोरनि मुंखौनो खोनाफेराखैबो मिथियाबो।
गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बुंङो नोंसोरथिंबो थानो हागौ नोंसोरबो बाहाय जानो हागौ। मुंखौ बेलेगबो होनो जानो हानाय।
औ आरो बेै गगा मोनब्लाथाय गलमुरिसनि दहाय होननाय बायदि सावनानै बेफोरखौ मोनामसुबाबो आरो सावसुब नानै जाबाबो हामोनो। हामो ओं हालदै थाव बेफोरखौ सावना नंङाब्ला फुदुंनानै मोना मोनाम सुबुबाबो हामो आरो। औ।